औ खुलुमबाय नोंथां
उम आरो लोगोसे मोना आरो लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बाउहरबाय नोंथांसिम।
औ आंनिफ्रायबो
अ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङा मोजाङैनो दङो।
औ
अ नोंथांमोन आं सोंनो नागिरदों जे नोंथां निसिम जे नोंथाङा सासे बर' गथ' नङा होमबा?
औ
अ नोंथाङा सासे बर' गथ' होननानै माने नों माबायदिहाय गोग्गायो माने प्राउड खालामो। बेनि सायाव एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा बुंनोसै आङो आं बर' होननानै जेनेबा फ्रावड खालामबा जोंहा मोनसे राव दं बर' राव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जोंहा मोनसे ट्रेडिसनेल दोङो।
अ अ गाननाय जोमनाय
गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गोबां जारिमिन नेरसोनदों बुंनो थाङोबा औ आरो बिदिनो
अ अ
गोबां रोंखा राखा सुबुंफोर दं। गुबुनफोरनि बायसा औ। जोंनियावबो बर'फोरनावबो बेखौनो प्राउड खालामो आरो नोंथां आरो बेनि बागै मा मोनथिगौ एसे बुंनांगौ आं एसेबां बारा गोबां मिथिया जा मोनथियो बेखौ बुंबाय।
आतसा आतसा आ ओ बिदिनो नोंथां नों थांनि बुंनायखौबो आं एसे ओ एसे माने ओ एसे मो-मोजां मोनदों आरो। आरो नोंथांनि बुंनायाबो जादों गोबाङैनो जादों। लोगोसे आं बुंनो थांदों जे आं बेखौनो प्राउड खालामो माने गोग्गायो। जे आं सासे बर' गथ' जोंनि ओ बे भारत हादोराव ओ मोनसे एस टि बा ट्राइबेल होननाय मोनसे जाथि दं बिनि नाम्बार सेथि खोन्दोआवनो दं जोंनि बर' हारिया
औ
लोगोसे जानाय लोंनायखोथ' गोबाङैनो दंखायो आरो गाननाय जोमनाय। लोगोसे जोंनिया आगोल गालांनाय बायखोन्दा नेरसोनबो दङ।
औ
बायखोन्दा नेरसोन बिदिनो खौ नुनानै जोंनिया बर' हारिखौ लानानै गोग्गायो आरो लोगोसे महाभारतावबो जोंनि बर' हारिनि बागै जे बर' मानसिनि बागै एसे बेरखांदों। ओ महाभारे-महाभारत एबा गिता बेफोराव आरो लोगो से जानाय लोंनायाव जोंनिया जि आइ टेक मोननो हादों हमना ला जोंनिया बेफोरो जुमाय रोसि बेबोरफो-बेफोरबो मोनसे गोग्गानाय आरो दख'ना आर'नाइ बेफोरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन लोगोसे एकदम माने गारनो हायि मोनसे हारिमु बिदि बेलेग हारिया गुबुन हारिया बिदि गैया। लोगोसे जोंनिया बुंनो था नाथाय माने गुबुन हारिखोबो जोङो बेब'हार माने इउस खामनो गोनां गैया। जोंनि हारिखोनो लानानै जोङो गावनि हारिखोनि आरो लोगोसे बिनि रावखौबो जों बाहायनो हादों। बेफोरबो मोनसे गोग्गानाय आरो आं ओरैबायदि गोग्गायो जे फैगोन जोनोमाव आं जोनोम मोनब्लाबो बर' हारिखौनो मोनथों होनना आं माने इसोरनियाव आर'ज गाबो जे बर' हारियैनो जोनोम मोनथों होननानै आं माने बहुद बुस्थु दं जोंनिया। गारनो हाखाथारा माने जोंनि राव, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। लोगोसे लिरनाय बेफोरबो आरो जोंनिया हारि खौ बुंनो थाङोबा आगोल जोंनि हारिखौ गोबाङानो नेवसिदोंमोन माने ट्राइबेल हारि होननानै हाग्रायाव थाग्रा होननानै माने गोथां गोब्राम जायो होननानै गोबां मानसियानो माने गोबां हारियानो नेवसिदोमोन। नाथाय दा बेफोर हेलौ नोंथां अ बेफोर बाथ्राखौ जोङो ओ बेया बै समखो रुजुनो थाङोबा जोंनिया बै समखौ रुजुनाय लोगो लोगो दासान्दि जोंनिया दाइनजि जौखोन्दो एबा स्निजि जौखोन्दो गोबां दावगाबाय जोंनि हारिया। बेखौनो लानाय गोग्गायो आं माने। आरो बेनो आंनि प्राउड खालामनाया गोग गानाया जे बर' हारिखो आं गोबां मोजां मोनो आरो आंनि आं जानाय बेसादफोरा गासैबो बर' हारिनि नि आं जानाय माने जानाय आदारफोरा बर' हारिनि होननानै आं माने गासैखौबो गोथाव मोन खायो आं माने बेफोरनोबो मोनसे मोनसे आंनि प्राउड। नोंथाङा आरोबाव मायोबा मोनसे एसे एनै ओ बुंफोरगोन नामा?
औ दा बर'फोरनि मोनसे बायखोन्दानो नेरसोननि‌ बा दानिया बुंसै आं जोंनि बाइखोन्दा नेरसोना आगोलो डिमापुराव दोङो दाबो दोङो। दा बेखौ नायनो थाङोब्ला नुयो बेफोरखौ। आगोलनि नेरसोनफोरखौ जेरै अन्थाइ राजाफोरनि माबा थानायफोरनि न'फोर बायखोन्दा बिदि नुनो मोनो। आरो क'क्राझारावबो दोङो। बेबायसायानो गोदो गोदायनि न'फोरनि न'फोर बायखोन्दा नेरसोन
उम उम
औ
आरो नोंथाङा मोनसे नोजोर होदोंना आं नोंथांनिसिम सोंनाय जे जोंनि दख'ना गाननाय मोनसे माने महरा बा एबा स्टाइला एसे गानफब जोमफब गुबुन हारिया बे स्टाइलखौ बारा हाग'आ। जोंनि बे बे हारिया माने जोंनि बर' हारिया बे स्टाइलखौ माने बे ओ मा बुङो बेखो आगरखो ओ गावनो अ गावनो बाहागो खालामना लादों। बेफोरो मोनसे माने प्राउड गोग्गानाय नङा होमबा? ओ माने दख'नाखौ नुनाय लोगो लोगो जे बर' हारि बेबो सिनायथि फैयो। आरो लोगोसे जोंनिया हारि ओ आर'नाइ आर'नाइयाबोथ' जोंनिया माने गोबां गोग्गाथावना माने ओ जोंनि बुहुमावनो माने बे आर'नाइखो माने जोंखोल माखोल खालामनानै गोबां मुहिथाव हामबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो दानिया ससियेल मिडियाफोराव नुबो जान्जिआव गोबां हारिनि हमना ला जोंनि फरेन कान्ट्रिनिफ्राय आमेरिकानिफ्राय बाबाबो हमना ला रासियान फैबाबो हमना‌ लख चाइनिस फैबाबो जापानिस फैबाबो बायदि बायदि बुहुमनि हारि हारिसा फैबाबो खिन्थु आ खायसे आर'नाइ गोदनायाव गोबांनि गोदनायावनो नुनो मोनो माने फाफ्लियाव एबा गोदनायाव फाफ्लियाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ बेबोथ' गोबां गोग्गाथावना। ओ बि बेफोरखौ नुनानै माने आं बिदिनो माने आं सानो जे आं सासे बर' गथ' आरो जोनोम जोनोम मोनबाय थादों बर' होननानै। बेफोरखौबो सानो आरो लोगोसे जोंनि हारि हारि माने ओ आं जे बुंबाय इसे आगोलाव ओ महाभारत रायमानायावबो नुजादोंमोन होननाया। जोंनि हमना ला फिल्मनि फिल्मनि हिनजावाबोथ' बर'मोन। सासे महाभ ओइ रामायणाव रामायणाव महाभारतआव महाभारतआव पास पान्द'ब होननाय लोगो लोगो भिम भिमनि हिनजावाबोथ' सासे बर'। बिदिनो आरो आरो लोगोसे से बिदिनो जोंनि हारिनि मोनसे धोरोमानो जाहैबाय हमना ला जों बुंनो थांबोला दा बाथौ। नोंथाङाबाथ' नोंथाङाबोथ' सिबिनाया बाथौआनो जानांगौ नङा होमबा नों
औ नोंथां।
औ औ बाथौआ हमनाय लोगो लोगो जोंनिया बाथौआ मावनां बे धोरोमा जोंनिया जि आइ टेक मोनहां मोनहां दा बर्थमान।
औ
एसे एसे एसे एसे दावगागासिनो बे हारिया। माने बाथौ धोरोमा जि आइ टेक मोनहां मोनहां बेखौ मोनोबा थ' आरोबाव गोग्गानो लागा अ जि आइ टेक माने अ नोंथां नोंथां मोजां सोंथि सोंदों जि आइ टेक माने बियो ओ फोरमायना होनसै आं माने नोंथांखौ। जोंनिया माने हमना ला मोनसे राजथावनि भारतनि राजथावनि एबा गाहाय थावनि मोनसे थाया होमबा बे थावनियाव मोनसे जे मोनसे बिजाब दङ जेरै जोंनिया वार्ल रेकर्ड माने बुहुमनि मोनसे ओ बादायज्लायनायाव माने गोग्गानाय बिदियाव आरो माने बुहुमनिखोनो होनजायो। थेवबो भारतनि मोनसे जोंनिया मोनसे बिजाब दङ बेफोरबायदियावहाय माने लिर लिर-लिरजानाय माने।
औ
बिदि आरो नोंथाङा सेबखांजानाय। बिदि सेखांजाबाय जे बे बिलाइखौ बोख्लाब बोख्लाब नायबाय थाबाबो गोदोर मान मानसिया लिरना गालांखाबाय बे बाथ्राखौ। बे लिरसेबखांनायाव नुनो मोनगोन आरो खिन्थु गुबुन हारिखौ नोंथाङा नुनायाव बायमान गोब्राब मोननो हानाय खिन्थु बर'नि हमना ला एसामिस एसामिस फोरनियावबो दङ एसामिसनिया हमना ला पाट, पाट मुगानि हादर बायदि बायदि बेफोरबोथ' सेबखांजादों। नङा होमबा नोंथां? बिदेनो बर' बेबो मोनसे गोग्गानाय जोंनिया जुमाय रोसि आरो जोंनिया माने जुमाय रोसिजों हमना ला। जोंनि मोनसे खामनो गोनां बाथ्रा जुमाय रोसिजों हमना ला ओ गांजेमा बाथोन।
औ
जोंनि बर'नि मोनसे मोनसे बियो आदारबो होनजायो बिसोर जामुं जामुं सिस्टेम आरो हाबाफारि मोनसे बिदि बेफोरबो मोनसे मोनसे ओ जोंनि आइ दायावनो मोनफायो बर'नि आं बेफोरखौ लानाय गोग्गादों आरो नों जे सोंदों बे जि आइ टेक खो आं मोजां मोनदों नोंथाङा सोंदों नोंथाङाथ' बुजिनो मोननो बुजिनो मोनबाय बुजिनो हाबाय होनबा नङा होमबा?
औ नोंथांफ्राय बुजि मोनबाय दिनैसो आं
अ बिजाबाव अ नंगौ नंगौ नंगौ जोंनिया हमना ला ओ बे जोंनिया बर' हारिनि गिबिसिन माने जोंनिया सावथुना आलायआरन बेफोर थ' जोंहा दाबो दिल्लीयाव दं होनना आं खोनानो मोनो
औ।
बेफोरो मोनसे बर'नि मोनसे मोनसे मायोबा आगरखौ दिन्थिदों होनना मिथिदोंमोन आं
औ।
होननाय लोगो लोगो जोंनिया दा दङ बर'नि मोनसे ओइ मा बुङो बेखौ लाथा एम्फौ, नाफाम
उम औ आरो ना नारजै हालौ
हेलौ
औ खोनादों।
औ बुंनो औ औ नोंथाङाथ' दासान्दि हरनि आदार खो जाबाय खोमा नङा होमबा?
औ जाबाय नोंथां नोंथाङालाय
अ नोंथां अ जाबाय जाबाय जाबाय। नोंथां दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां बाथ्रा मोनथिनबाय नोंथांनिफ्रायबो आंनि आंनिफ्रायबो नोंथाङा मोनथि
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। दे दे साबायखर होनबा नोंथां न। आ दे उम दे।